औ खोनादों नोंथ थां
औ ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ दायो?
आङो ओरैनो जिरायनानै दङ।
अब्ला नोंथाङा फ्रियैनो दङ ना?
औ दंङ दंङ नों
औ अब्ला फ्रियैनो दंब्ला जोंहा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
ओं जागोन दे सावरायनो हागोन।
औ अब्ला जोंङो दिनैनि दिनहायो माबायदि थांखो बा जोंङो दिनैनि दिनखौहाय मा बायदि हगार हरखो ओ बिनि सोमोन्दै ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओं। आंङो दा आंनि गिबियावनो बुंदोंसै आरो ना फुंनि सि सिखारनायनिफ्रायनो आंनाथ दिनै नोंथां टाइमानो ओरैबायदि जादों माने खामानिजोंनो खामानि बेस्थ मोन नलायनाय बायदि जाबाय आरो।
औ
उम होनबा खिन्थानोसै ना ओ गिबि गिबियावनो ओं गिबि गिबियावनो सि खारनानै मोखां आरो हाथाइखौ हुग्रोना लादों आं गिबियावनो।
औ
बिनि उनावहाय गाइखेर सेरदों आरो नोंथां।
औ
ओ बेनि उन नहाय आरो सिला आरो लामाफोरखौ सिबनाय जादों।
औ
ओ बिनि उनावहाय अमा आदारखौ होबाय आरो आंङो।
औ
बे आरो अमा आदार होखांनानै अमा आदार होखांनानै आंङो थोरसिफोरखौ सुनाय जादों आरो।
औ
ओमफाय आरो थोरसिफोरखौ सुखांनानै ओ ओंखाम जानना हर ओमफाय इनि ओंखामनि उनावहाय आरो ओं ओंख्रि संनाय जादों आरो बिनि उनावहाय गाइखेर साबो लोंदों आरो। बिदिनो जमा बयबो न खरनि सु सुबुंफोरजों माने ओमफ्राय ओंखाम जाबाय आरो गाइखेर साहा लोंखांनानैबाबो। बेनिफ्राय नोंथांङा बो माबा बुंनो नोंथाङा आरोबाव?
औ ओ दिनैनि दिनावहायो मा खालामदों होनोब्लाथ' आंबो गिबियावनो
औ औ औ नोंथांनिखौबो दे फुंनि टाइमिंखौ खोन्थाथ'दो।
औ औ आंबो फुुङावहाय सिखार नानै ओ हाथाइ मानजिनानै आं दुगैनानै फ्रेस जानानैहाय आङो साहा फुदुंनानै लोंनाय जादों।
ओं।
औ बिनिफ्रायो ओंखाम ओंख्रि संनानैहायो जानानै ओ कम्पिउटार क्लासावहाय आंङो थांनाय जादों नोंथां।
ओं ओं दे खिन्थाबाव आरो नोंथां नोंनि दिनैनि फुंनि टाइमखौ। ओं।
औ बिनिफ्राय आंङो दुइ घन्टासो क्लास लाना फैनानै आंङो ओ फैनानैहायो आरो खनसे ओ सानसुनि ओंखाम जाफैबावदों नोंथां।
औ औ। दे बुंबाय था नोंथां।
बिनिफ्राय आंङो दसे रेस्ट लानाय जादों आरो। बिनिफ्राय बिदिनो ओ इसे ओ न' खौहायो फोसाबनो होननानै आंङो गावनि उनदुग्रा खौहाय आं फोसाबदों। ओ फुङावहायो क्लास थानायनि जाउनाव आं आंनि थाग्रा रुमखौहायो फोसाबनो मोनाखै आरो नोंथां बेनिखायनो आं क्लासनिफ्राय औ।
कलेजाव थां ओ कम्पिउटार क्लासाव बिदि थांदों होन्दोंमोन? बियो नों थाङा बेसे गोजान जायो। आरो माजों थांनाय थांलाय फैलाय खालामखो नोंथाङा?
अ' आङो कम्पिउटारखौ ओ कम्पिउटार क्लासा आंनाहायो एसे ओ बारा गोजानबो जाया आं थाबायनानैनो मोनहैयो नोंथां। बिनिखायनो आङो ओ उम थांलाय फैलाय आं क्लासाव थांनायखौ आङो थाबायनानैनो थांलाय फैलाय खालामनाय जायो आरो। खाथि हिसाबै औ बिनिफ्राय आङो फैनानैहायो बिदिनो ओंखाम बायदिसिना जानानैहायो आं आंनि रुमखौ फोसाबदों। बिनिफ्राय आङो बिदिनो आंनि समा बिदिनो ओ बारलांनाय जायो आरो नोंथां।
ओं ओं नों
नोंथाङा ओ फोरमायनो हाबावगोन नामा दिनैनि दिनावहायो मा मा मावलांखो?
हागोन नोंथां। ओ आंथ' दहायदि बुं दोमोन ना ओंखाम जाखांबाय होननानै। ओ ओंखाम जाखांनायनि उनाव आङो दसे जिरायनानै थायो रेस्ट लायो आरो।
औ
रेस लाख खांनायनि उनाव जोंथिंजाय जोंनि दुब ब्लियाव थेगथर हालौ फैदों मोन ओ बे थेगथर हालौ फायनायाव फैनायाव जोंहा ओ खाथि खालानि गोबां सुबुंफोरा ना गुरनो थांदोंमोन आरो ओ बे ना खौ जोंहा जेखायजों गुरदों आरो। जेखाइ, खबाइ इनिफ्रायो सोरबाया ग' उन्दै गथ'फोराबो मा ग' उन्दै गथ'फोराबो ओ सान्द्रिजों गुरफादों आरो। एनिफ्राय सोरबाया जेबो लाङैआ ओ आख आइजोंनो हमदों आरो मासे मानैबाबो बिसोरबो मोनदों
अब्ला नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा मा मा ना मोनदों ना गुरनानै
ओं हागोन नोंथां आंङो ना खौहाय खुसिया मोनदों मासे एनिफ्राययो ओ फिथिख्रि आरो मावा मानैसो ओमफायो नास्राय गोरि ओ बालाबा थिया ओमफाय आरो सिंगिबो सिं गि मागुरफोरबो मोननाय जादों। इनिफ्राय थां ओं मोनदों नोंथां इनिफ्राय आरोबाव जोंहा ओ खांख्राइबो मोनबोनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ
ओमफायो आरो लाबोनानै बे नाखौ जोंहा ओ गुरखांना फैना लाबोनानै ओ सायदों आरो सायखांनायनि उनाव एनि फ्राय अनलाजों औवा मेवाइ जागोन होननायखाय
औ
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
ओं अनलाजों जागोन होननायखाय ओमफाय अनला मेवाइजों जागोन होननायखाय ओ मेवाइखौ हाबाय आ रो आङो आमफाय आ रो माइरंखौबो ओ ना गुरनायनि सिगाङावनो आङो सुना गालांखादोंमोन दैया सर'थों होननानै ओनिफ्रायो जेब्ला नाखौ आं सायखाङो ओमफायो औवा मेवहाय खौ जेब्ला आङो ओ हाखांनानै सारायाव अर गुदुङाव होनाय जायो। खारै होननानै आङो औवा मेवाइखौ एसे संग्रोदों आरो। गोबाबफोरा एसे गुरै जाथो ओ औवामेवायाथ' एसे गोरा जायो ना ओमफाय गुरै जाथों होननानै बेनि उनावहाय ओमफ्राय बे माइरंखौ ग्रेन्डाराव होदों आरो खोनादोंना नोंथाङा औ औ ओ ग्रेन्डाराव होदों आरो इनि उनावहाय बे अनलाखौ ओ बे माइरं गुन्दिखौ दै लगायनानै होनाय जादों आरो नोंथां बेनिफ्राय ओ इनिफ्राय आरोबाव नाजों नाखौबो एवफ्रामनानै बे अनलायावनो होनाय जादों आरो
अ अब्लाथ' जोबोद गोथाव दिनै नों नोंथांमोना ओंख्रिया
ओं गो
अनला औ बर'नि ओंख्रि हिसाबै थ' अनला ओंख्रिया जोबोद गोथावैनो जाखायो नङा होमबा नोंथां।
जायो।
औ
ओमफाय नोंथाङाथ' आंनि ओंख्रिखौ मिथिबाय नङा होनबा
औ
ओमफाय नोंथांमोना दिनै मा मा ओंख्रि जायामोन।
अ जोंनां ओंख्रिया दालिमोन नोंथां
ओं
दालि आरो आलु फाजा आलुखौहायो फ्राय एवनाय जादों आरो फिसा फिसा हानानै हायो। बिनिफ्राय बिनिफ्राय पापर एवनाय जादों जोंनो हायो। ओंख्रिया मिरामिस जाहैबाय नोंथां दिनै।
ओं इनिफ्राय इनिफ्राय
बिनिफ्राय ओंख्रिया जोंना बेल' जाहैबाय नोंथां दिनैयो
ओं।
खौनो जानानै दिनैनि दिनखौहाय खाथायलायबाय।
अ बिदि आरो ना नोंथां।
औ सानसे सेयावहायो नोंथांमोना खनबेसे ओंखाम जानाय जायो?
अ जों औ औ नोंथाङा जोबोद मोजां सों थिखोनो सोंदों आंनाव।
औ।
जोंहा ओंखामखौ ओ फुङाव खनसे जायो आदथासोआव नङाबा साराय आठथाासोआव जायो इनि उनावहाय जोंहा सानसौफुंनि ओंखामखौ बार'था बा एक खाथियाव जानाय जायो।
औ।
ओ इनि आरो मोनानि बेखौ जोंहा आठथा बा मालाबा समाव एसे लेट जायोना संनायफोरा ओमफायो बेहायो नयथाफोराव जानाय जायो आरो नोंथां।
औ।
दाथ' आरो नोंथां दाथ' मोनाब्लि जाबा एसे मोनाब्लि जाबाय नङा होनबा।
औ दा बेलासिबाय नोंथा औ।
गोन।
औ।
ओं ओमफ्राय आरो दा नोंथाङा बहाबा बहाबा बेरायबावगोन नामा? मोनानायनि खोनसे।
बेरायनायाथ' जोङो दा एसे ओ मोनाबावबा ओ सारि पासथा बा सयथा बेफोरबायदियाव जोङो दखानावहाय ओरैनो ओ बेरायहैलाबायनाय जायो आरो मानो होनोबा ओ न' सिङावबो थाबाय थानो बोरैबा मोनो नालाय आं ओंखायनो बेलासिनि जोङो दसे बेलासिनि बार औ दसे ओं। थान्दा बाहेरनि बार खौहायो ओं थाजा थाजा जानो थाखाय बा ओ गावनि गोसोखौहाय फ्रेस खालामनो थाखाय जोङो दसे बेरायहैनाय जायो आरो बेलासेबाथाय बिदिनो दखान फोरावहाय माबाफोर जानो बा माबाफोर ओ माल बुस्थु बायनोबा जोङो बायना लाबोनाय जायो बा जोङो हरावहाय जागोन ओंख्रिफोर गैयाब्ला जोङो हायो बेलासि बेफोरावहाय थांनानैहायो जोङो दा ओंख्रिफोर बेफोरबायदि लायनाय जागोन आरो नोंथां
ओं ओं
आंना दैलि लाइफा माने बेफोरबायदिनो थांनाय जायो आरो नोंथां
उ ओं ओं
नोंथाङा एसे फोरमायना होबावनो हागोन नामा?
अ आंनिखौ दा हो
ओ नोंथाङाबो बेलासिफोरावहायो बा माबाफोर लायनो थाङो नामा?
अ बेलासिफोराव ना मालाबा बा औ मालाबा मालाबा इदिनो गामि बा एसे ओ मोनसे मा होनो मानसिफोरनि ओ बा मैगं थाइगंनि बाजाराव थांनाय जायो आरो ओमफ्राय बेयावनो जेनेबा मेथाइफोरबो मोननाय जायो नङा होनबा नोंथां पार फोरनिया ओ जेरैहाय पक ओं ओं जेरैहाय पकरि ओमफ्रायो मम' ओमफायो ओ सा सिंग्रा गजा ओ जिलाफि एफोर खौ जानो थांनाय जायो आरो आं ओम नोंथां ओमफाय माब्लाबा आरो मैगं थाइगं
औ
ओं होमबा नोंथां
औ अब्ला ओ नोंथां ओं
जोंहा समनिबो आंखाल नङा होनबा नोंथां?
औ अब्ला नोंथांजोंहायो ओ जोङो दिनैनि दिना माबायदि बारलांखो बा माबायदि जोङो हगार हरखो बिनि सोमोन्दै गोबां सावरायबाय नङा
ओं ओं।
दा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
ओं दे दे।
औ।